हेल' नोंथां हेल' खोनादोंना नोंथां हेल' खोनादोंना नोंथां
अ अ नोंनि माथोखौ औ खोनादों
दा मा खालामबाय दं नोंथाङा?
ओ मानि बारो आङो ओरैनो दं नोंथाङालाय?
आंबो दाथ' ओरैनो जेबो मावाखै ओरैनो दं जिरायनानै नोंथाङा फ्रि नामा
अ
फ्रिना नोंथां
नों नोंथांनि माथौखौ खोनानो मोनाखैमोन अ हेल'
खोनाबायना एबार
औ दासो खोनादों एबार ना हेल'
फ्रिना नोंथाङा
औ आं फ्रि
अ माने खोनादों ना
औ खोनादों
हेल अ नोंथाङा फिरि बा हेल' खोनादों ना
हेल' अ खोनादों
हेल' हेल'
हेल' हेल'
खोनादों ना
अ नोंथांनि माथौखौ खोनानो मोनाखैमोन हेल' हेल'
खोनाबाय एबार हेल'
औ खोनागासिनो दं
अ नोंथाङा फ्रि बा नोंथाङा आंजों मोनसे टपिकनि बागै सावरायनो हागोन नामा
औ बुं जेनेबा आंबो फ्रि गा हेलौ हेलौ
खोनादों ना हेल' खोनादों
आं खोनागासिनो दं नोंथाङासो खोनायाखै
नोंथाङा फ्रिबा नोंथाङा आंजों मोनसे टपिकनि बागै सावरायफानो हागोन नामा
औ आं हागोन
माने ओ नोंथां माने जोङो दा सावरायनो नागिरदों डैलि रुटिन माने थानाय जानाय इफोरनि बागैना नोंथां खोनादोंना
औ खोनागासिनो दं आं
अ माने नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा माने नोंथाङा मा टाइमाव जायो मा टाइमाव माने बेरायो मा टाइमाव इदिनो माने फ्रि टाइम इदि नोंथां एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथांनि बागै
दे आङो सेस्था खालामगोन अब्ला जेब्ला जेब्ला फुं जायो अब्ला आङो सिखारनानै बिदिनो मोखांफोर सुनानै आङो दसे रेस्ट लायो आरोना ओमफाय बिदिनोसै आरो ओंखामफोर जानानै दसे रेस्ट लासिगोन लोगोफोरजों रालायसिगोन बिदिनो मबाइलफोर नायसिगोन बिदिनो आरो मबाइल फोरावबो जोङो बिराद सोलोंनो मोनो बिराद मा ने नलेजफोर मोनो जोङो जोंनिफ्राय आरो बिनिनो जेब्ला बेलासि जायो अब्ला जोंना मोसौफोरबो खानांगौ जायो बोरमाफोर खानांगौ जायो न'नि बागैबो जोङो नायनांगौ जायो ओमफाय आरो जेब्ला बेलासि जायोना अब्ला जोंनि गामियाव भलिबल गेलेग्रा स्पर्टस मोनसे दङो बेयावनो जोङो गेलेनो थाङो आरो
औ
बेयावनो जोङो गेलेनो हाबाथाय जोङो डिस्ट्रिक लेबेलावबो थांनो हायो बेयाव जोङो बिराद रां आरजिनो हायो आरो ओमफ्राय जेब्ला मोना जायोना अब्ला आंजों गथ'फोरबो टिउसन लानो फैयो आं बिसोरखौ टिउसन लानानै हरो अब्ला नोंथाङा गावनि बिसयफोर एसे खोन्थानो हागोन ना
औ हागोन नोंथां आंथ' ओरैनो दाथ' जेबो इदि मावा नालाय दा फरायनायनि लाइन नालाय माने बिजनेस इफोरबायदि जेबो मावथ'नाय इदि माबा गैया आरो नोंथां खोनादों ना खोनादोंना नोंथां औ माने अ आंथ' इदिनो सिखारबाय सिखारनानै पासथासो टाइमाव सिखारबाय ओमफायो
सयथा माने पासथासोमाव सिखारनानै एसे सिखारनानै इदिनो थाबाय आरो माने बेफोरबायदि ओमफ्रायो सयथायाव एसे ओरैनो बेरायग्लांबाय ओमफ्रायो बेरायग्लांनानै मरनिं मरनिं टाइमाथ' एसे सोरबा सोरबा बेराय नै नोंथाङाथ' मिथिगो जानो हागौ ना?
औ फुं फुङाव मानसि फोरा इदिनो देहा फ्राथ फ्रोद जानो एसे बेरायो एबा मानसिफोरा इदिनो जगिंफोरबो खालामलाबायो दानि जुगावथ' ओ लेखा फरायाबानो जाया।
ओ मर्निं अवाक इभिनिं वाक थायोना बेफोरबायदि माने ओ सिखारनानै दायो दसे मर्निं अवाक खालामनानै फैबाय ओमफ्राय रेस्ट लाबाय दसे ओमफ्रायो मोखां सुबाय मोखां सुनानै ओमफाय मा होनो सा लोंबाय आरो फुंनि सा बयनिबो नखराथ' सा लोंखायो ना? ओ माने मरनिं टाइमाव बयनिबो नखरा सा लोंखायो ना? मा होनदो नोंथां? मा रादो नोंथाङा हेल'
हा हेल' खोनागासिनो दं।
नोंथाङा मा होनदों नोंथाङा मा होननायमोन
अ जोंजोंथ' इदिनो ओ साफोराबो सा बिलाइफोराबो बिराद दंलाबायो। सिगां ब्रिटिसफोरानो गायलांनाय दंलाबायो आरो। बांसिनानो बिनिफायनो जोंनि गामिनियाबो माने सोलोंबाय आरो बि जे बिराद माने गायसै आरो दा
अ इदिनोथ' गामि एरिया इदियाव बारा इदि नुनो औ इफोरबायदियाव माने बांसिन नुयोबाबो टाउन एरिया इ साइदाव साहा बागान गिदिर गिदिर नुयो आरोना। आंथ' ओरैनो मोनै टाइमाव इदि साहा लोंबाय साहा लोंखांनानै इदि अ फुंनि खामानिफोरखौ मावबाय। मावनानै जेनेबा जेब्ला सानसु जागोन ओ न'नि सो सोर जेब्ला बेलेग टाइमाव संगोन एब्ला गुबुनावो संगोन इदि आरो ओमफ्रायो जेब्ला बेलासेफोर जागोन बेलास सेयाव ओरैनो बेरायग्लाङो आरो एखमबा एखमबा ओरैनो थायो माने एखमबा ए बेनि बेनि मुवा बेफोरबायदि खालामहैयो आरो। ओमफ्राय नोंथाङाथ' बुंदोंना ओ बिदिनो टिउसन लाय होनदों ना नोंथाङा?
नोंसिनिथिं जायगाथिं टावार नाङा खोमा
नों मोजां खोनायाखै नामा?
नोंसिनि जायगासिम थावरनाङा खोमा?
आं माने आं रायलायनायखौ नोंथाङा खोनागोनना खोनायाखै खोनाबाय दङ।
अ बां बांसिनानो खोनायाखै आरो बांब्रा बुब्रासो खोनागासिनो दं।
मोजां खोनायाखै?
दासो खोनासंदों दासो खोना अह टावार गैय खोमा नोंसिनिथिं
अ माने समाव इदिनो जायो
दे ओमबा जागायजेननो हागोन ना औ दे? अ दा खोनागासिनो दं औ खोनागासिनो दं।
नोंथां नोंथाङाथ' बुंदोंमोन ना टिउसन लायो होननानै खोनादोंना ओ टिउसन जेरै नोंथाङानो हरै टिबसन लायो ओ जेरै आंबो इदिनो सम सम माने गथ'फोरखौ इदि टिबसन लायो आरो। बै ओन्दै ओन्दै ओन्दै ओन्दै गथ'फोरखौ टिबसन लायो आरो। माने नोंथां ओ नोंथांमोननि माने नोंथांमोनाथ' गामि एरिया जागोन खोमा ना ने माने जोंनाबो गामि एरिया आरो माने गामि एरियायाव नोंथांमोनिखै इदिनो एल पि स्कुल एम इ स्कुल बेफोरबायदि दङ ना गैया नोंथांमोननिखौ खोनादोंना नोंथां हेल' हेल' हेल'
हेल' हेल'